औ खोनादों नोंथां,
आङो मा होनो नोंथांजों मा होनो बे जोंनि आबहावा गेब्रेंनाय आरो बेखौ होबथाय राहाफोरनि सोमोन्दै सावरायनो होनानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा रायज्लायनो हागोन न? होनब्ला नोंथाङा आंनो एसे खोन्थाग्रोनो हागोन नामा?
औ दा जोङो आबहावा होननानै बुङोब्ला मा मोनथिखायोना जोङो बयबो जों सोरगिदिं थानाय जेरैहाय, बार दै हा जिब जुनार बिफां लाइफां बेफोर गासै मिथिंगायाव थानायानो मा जायो जोंनि मोनसे आबहावा होननानै बुङो आरो बे आबहावाखौ जोङो मानसि मालाबा जोंनि आबहावाया मानि थाखाय गेब्रेंङो होनना बुङोब्ला माखासे मालाबा समाव मिथिंगायारि खैफोदफोरनि थाखायबो जायो आरो मालाबा जों सुबुङा सोरजिनाय माखासे से जाथायफोरनि एबा जाहोनफोरनि थाखायबो मा आबहावाया गेब्रेङो। आरो दा आबहावा गेबेंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जेरैहाय, बिफां लाइफांखौ जोङो दानफाय नानै माखासे मा खालामगासिनो दङ बिदुंखौ बिदुं दुंनायखौ जोङो बारा खालामनानै लागासिनो दं नङा होमबा दा बिफां लाइफांखौ जोङो गोबां मानसिफ्रानो दा लासै लासै दिनै एसे गाबोन एसे दानफायै दानफाय मा जोंनि गेजेराव बिफां लाइफां फोरखौ जोङो बारा मोननो थांलिया आरो दा नाथाय बे बिफां लाइफांखौ जोङो जे जोथोन लानांगौ गायनांगौ अननांगौ बेखौहाय दिनैहाय खालामा लासिनो लासै मा लासै लासै मा फांफा फांफा फोजोबस्रांगासिनोसो दङ आरो दा बेफोरबायदि बिफाङा जोंनो एसे जोंनि बिफांनिफ्राय जे अक्सिजेन गेसखौ मोनो आरो जों हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड खौ जे बिफाङा सोमनानै लायो बेफोर गासै बे बिफां गैयाब्ला जे जोंहा थांनानै थानायाव गोब्राब दिनै बेखौ जोङो मानसिफ्रा सुबुं माहारिया मोनथिनानै मोनथिसेयावबो मा जोङो बेखौ दानफायो आरो। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै सानफा एबा बिदुुङा दिनै बोसोरबा एफा बांबोगासिनो दङ दा बिदुङा दुंनायनि जाहोनाव जोङो गोबांथार बेबायदि सुबुं माहारिया जोङो गावनो मालाबा समाव बिदुं दुंनायजों मा जिउबो खहा जानो गोनां जादों। नङा होनबा नोंथां। आरो बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन बे बिफां लाइफांखौ जोङो दानफायनायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन हाग्रामा ओनसोलखौ फोजोबस्रां नायनिफ्राय जोङो गाव गावनो गोजानाव थानांगोन हाग्रामा ओनसोल फोजोबनायाबो जोंनि मोनसे आबहावाखौ गेब्रेंनाय लाबोयो नङा होमबा नों नोंथां? बे हाग्रामा ओनसोल बा बिफां लाइफाङा जोबलांनायनि जाउनावनो लासै लासै अखानि बिबाङाबो खमायलांगासिनो दं। बेनिखायनो नांगौ रो समाव जोङो मा अखाखौ जोङो मोननो हाया आरो दैफोरखौ जोङो मोननो हाला अखा गैयैनि थाखायनो जोंनियाव बिदुङा बांसिन जानो हमबाय। बिनिखायनो जोङो मा आबादफोरखौबो जोङो सम मथे जो ङो बोथोरजों जोङो खारफानानै जोङो मावनो बेबायदि जोङो हाला आरो औ मानोना अखाया गैला नंगौ समाव जोङो दै मोननो हाला बेफोर गासैबो मानि थाखाय जादों होनबा जोङो बिफां लाइफां दानफायनाय आरो मा हाग्रामा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनायनि थाखायनो जागासिनो दङ। दा हाग्रामा ओनसोल फोजोबनायजों लोगोसे जोंहा आरो माखौ जोङो जोङो मा खालामनाय जादों होनबा जिब जुनारनि थाग्रा खुलिखौ जोङो फोजोबस्रांना होनाय जागासिनो दङ नङा होमबा हाग्रायाव गोबां बेसेन गोसा जिब जुनारफोर थायो मैदेरफोर थायो गान्दाफोर थायो आरो गोबां बेबायदिनो ओ जिबफोर थायो नङा होमबा नोंथां बे गासैबो दाउसिन दाउलाफोरबो थायो। बेफोर जिबफोरा मा हाग्रा गैयाब्ला हाग्रामा ओनसोला जुदि जोबस्रांलाङोबा बिसोर बहा थागोन थारैनो बिसोरो मा मोनसे हाग्रामाखौ गारनानै मा ओ गुबुन मोनसे जाय गायावसो खारलांखागोन नङा होमबा? दा गासैबो जिब जुनारफोरानो गारनानै खारलांजोबोबा जोङो मा ओ बे जोङो इयुन जोलैफोरखौ आरो मा जोङो बे जिब जुनारनि सोमोन्दै जोङो बेसोरखौ मा फोरमायनो हागोन नङा होमबा? आरो जिब जुनार गैयाब्ला जोङो बे मिथिंगाखौ मारैथो जोङो समायना नुनो हादों नङा होमबा नोंथां? दा बिनिखायनो जोङो मा ओ माखासे हाग्रामा ओनसोल फोजोबस्रांनायनि थाखायनो ओ सुबुं माहारिया हाग्रायाव जायगा आवग्रिनानै थाहैनायनि थाखायनो दिनै जिब जुनारफोरा गामि ओनसोलाव फैनानै गोबां ओ सुबुंफोरखौ न' बांफोरखौ आबादफोरखौ खहा खालामफैयो मानोना बिसोरो मा हाग्रायावहाय आदार मोनजाला बेनिखायनो गामि ओनसोलावसो मा आदार नागिरनानै फैयो आरो बेल' नङा दा गोबां गेदेर गेदेर कल कारखानाफोर दिरुनबाय दारिमिनफोर बेबायदि खालामनायनि दारैनो मा जाखो बिदुुङा बारा जाबाय आरो बैफोर कल कारखानाफोराव हाय गाज्रि माखासे उखुन्दैफोर ओंखारनायनि थाखाय गेसफोर ओंखारनायनि थाखायनो मा जोंनि बारहावाया गुबुंले जागासिनो दं आरो। जाउनाव जोंनि हां लानायाव माखासे ओ ओ गेसफोरखौ जोङो मोननानै जोंनि देहायाव बेमारफोरा लासै लासै सोमजिलांगासिनो दङ नङा होमबा? बेनिखायनो जेनेबा गेदेर गेदेर दारिमिन कल कारखानाफोर बानायनाय बेफोरनिखौ जोङो मा होबथानो नांगोन बेफोरसो बे फोर जोंनि देहाफोराव ना बा जोंनि हां लानायाव आबहावायाव लासै लासै गुबुंले बा खहा खालामगा सिनो दङ आरो। आरोबाव बेजों लोगोसे जोङो जे आबाद मावनो थाखाय रासायनारि हासार फोर बाहायनाय एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोर बाहायनाय आरो बे आबादफोरखौहाय जोङो आथिखालावथ' आबाद मावग्रा सुबुंफोरा बारा गैलिया नङा हबा बेनिखायनो मा जा एसे साफा सानै मावो बिसोरो मा गोबां बिबांनि आबादफोर नांगौ जानायलाय दिनै खायफा सुबुंफ्रा बेबायदिनो आबाद फोरखौ थाब थाब ओ गिदिर जानायनि बा थाब थाब बेबायदिनो माखासे जोंनो फिथाइफोरखौ होनायनि थाखाय मुलि बाहायो दा बेफोर मुलिफोरखौ जोङो डाइरेक्ट थोंजोङै मोनजायाब्लाबो जों खेंसालायैबाबो जोङो बेफोर आबादनि गेजेरजोंनो जोङो बै मुलि फोरा मा जोंनि देहायावहाय लासै लासै हाबनानै जोंनि देहाखौ मा खहा खालामगासिनो दं नङा होनबा नोंथां? बेजोंनो जोङो माबायदि रोखो मनि बेमारफोरा जोंनि देहायाव सोमजिबाय दा बेफोरबायदि ओ देहाखौ जोङो गोख्रों लाखिनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन बैफोर माखासे ओ मुलि होनाय ओ बेसादफोर मैगं थाइगंफोरखौ जानायनिफ्राय जोङो मा जोङो जानगाराव थानांगोन जोङो मा मोजां आबादफोरखौ जों गावनो गाव मावनानै जानो नांगोन आरो दा नोंथाङाबो बे माखासे आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
आबहावा गेबेंनाय होनोब्ला नोंथांजोंहाबो जोंनि सोरगिदिं थानाय मा होनो बारदैहा आरो मा जोंनि बे मानि बारनि गुबुंलै जानायखौनो होननाय नङा होमबा नोंथां। जोंना बियो मा होनो बुंनाय मायो दहाय बियो मानसिनि खामानि मावनाय मानसिनि मावनाय हाबाफोरनि गेजेरजों नोबा मा होनो गुबुंले जायो आरो मिथिंगायारि माबा गै मिथिंगायारि जाहोनावबो मा जायो जोंना आबहावाया गाज्रि जायो हजों मि थिंगायारि जाहोन हिसाब जोंना बांग्रिं अरजों बेरफ्रुनाय दैबाना बायदिनि गेजेरजोंबो जोंना हा खुरखानाय ओमफ्राय मा होनो बारमन्दलाव गाज्रि जायो हाग्रामाया जोबस्राङो नङा होनबा नोंथां? अरनाव हाग्रा मा अरन अरफोर बायदिजोंबो जोंना मा जायो अरनफोरा गाज्रि जायो अरननिफ्रा हाग्राफ्रा मा जायो खामजो आरो बेदिनो अरगे बेरफ्रुनायजों जोंना बार मा होनो बारहावायाव गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। ओहोम बेबायदिनो मा होनो जोंना गिबियावनो मा होनो हा गुबुंनाय होनोब्ला हा गाज्रि जानाय जोंना गिबियावनो हा गाज्रि जानायखौ लानांगो जोंना बे हा गाज्रि जानाया नोंथां बुंलांनाय बायदि बांद्राय मा होनो इउरिया पटासियाम हासार बाहायनानै बांद्राय आबाद दिहुननाय बोसोरसेयावनो बांद्राय आबाद दिहुननो नाजानाय नि थाखाय मा जायो जोंनो हाया रानस्राव खरान जालाङो नङा होमबा नोंथां उननि बोसोराव बे मा मा होनो आबाद मावजायो बायदि जायो। आरो जोंना मा होनो आरो जोंना बे भिटामिनफोर फिथाइनि समाव भिटामिन एम्फौबुथारग्रा मुलि होननायाया बिसोरनि थाखाय जोंनि देहायाव मा जायो मानसिनि देहायावबो जोंना गोबां गोहोम खोख्लैयो। बिदिनो हा गुबुंनाया जोंना मा होनो बांद्राय मा होनो कलकारकाराफोरनिफ्राय प्लास्टिक जाबोर जुदोरफोर जेराव मेरावनो गारलाबायनाय बेफोरनि थाखायबो जोंना मा जायो हाफोरा गाज्रि जायो नङा होमबा नोंथां? प्लास्टिकफोरखौ जों मा होनो जेराव मेराव गारलाबायनाय गारलाबायोब्ला जोंना प्लास्टिक गारनाय हाया मा जाया जोंनि आबादफोरा मोजां जाया नङा होमबा नोंथा? बेनिखायनो जों मा होनो प्लास्टिकफोरखौ मोनसे जायगा लानानै सावनांगौबा गारनांगौ। नङा होनबा नोंथां? बेबायदिनो जोंना हा जामख'नायाव जायो दैबानाबो जालाबायोबा जोंना मा जायो हा जामख'नाय जायो नङा होमबा नोंथां? आरो मा होनो जेराव मेरावनो हाजावलाबायनायजोंबो जोंना मा होनो हाजामख'नाय जायो बेयावनो हानि गाज्रि जानाय जाय। आरो दै मैला जानाय होनोबा जोंना बेनो दारिमिनफोरनिफ्राय मा होनो दाखोर-दालाफोरखौ मा होनो दैयाव गारहरनाय ओमफ्राय मा होनो मोसौ-मोसा थुखैलाबायनाय जानला-मोनला गेस मुजाफोरफोरखौ गारहरनायजों मा जायो दैया गुबुंले जायो। आरो बेबायदिनो जोंना आबाद फोथारफ्राव माफ्राव बाहायनाय बै मुलिफोरखौ दुंग्राफोर सुनाय बा मुलिफोरा दैजों गोजावलांनानै जोंना दैफ्राव गोलैहयोबा मा जायो दैमाफ्रा बेफोरजोंबो जोंना दैैमाया मा जायो गुबुंल जायो नङा होमबा नोंथां? ओहोहोम बेबायदिनो आरो मा होनो बार गुबुंले जानाया जोंना मा होनो मानि थाखाय जादों जोंना सानफ्रामबो मा होनो मानसिफ्रा बिफां-लाइफां दानफायगासिनो दं। बिफां-लाइफां दानफायनानै बांद्राय मा होनो दारिमिनफोर गायसनगासिनो दङ थाग्रा न'फोर बानायगासिनो दङ बेनि जाहोनाव मा जायो मानसि फ्रा मा होन हाग्रामा ओनोलफोरखौ फोजोबस्रांना लागासिनो दङ नङा होमबा नोंथां? बेफोरनि जाहोनाव मा जायो जोंना हाग्रामा ओसोल जोबस्रांनायनि थाखाय मा होनो जोंना अरनबारिफोर थायैनि जाहोनाव मा जायो बेयाव थानाय जिब-जुनारफोरा जोंना आदारनि आंखाल जानानै जेरै मैदेर मोख्रा मोसौ बे हाग्रा खाथिनि गामि याव मा जोबोद उदखार खालामफैयो नङा होनबा नोंथां? बेफोरबायदि उदखारनिफ्रायबा मा होनो बग'नोब्लाबो जोङो मा होनो हाग्रामाखौ जोबस्रांनाय हाग्राम दास्रांनाय बिफां गायनायफोरखौ बन्द खालामनांगोन आरो ना। जोंना मा होनोम दाना मानास हाग्राफ्रावबो जोंना जे मा होनो मानास ओनसोलनि सुबुंफोरा बे हाग्राफोरखौ मा होनो दानस्रांनानै खहा खालामजोबनायनि थाखाय जोंना मा बे खाथि खालानि गामिफ्राव जोंना दा गोबां मैदेर आरि फैयो होननानै मिथिदों होमबा नोंथां गामि ओनसोलनि जोंना दा माइ आबाद बेफोरबो माने मैगं थाइगंफोरखौ जाफैजोबो मोख्राफोराबो मैदेरफोराबो बिनि थाखाय मा खालामनांगौ जोङो सुबुंफ्रानो गिबियाव सांग्रां जानांगोन आरोना बिफां लाइफां दानफायनायफोरखौ खम खालामनांगोन। उह बेबायदिनो मा होनो बारहावा गुबुंल जानायाबो जोंना इदिनो जायो अर्गें बेरफुनायफोरजों जायो। आरो बाङाय दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखामनो उखुन्दै ओमफाय अह जोंना बारहावायाव मा जायो बांद्राय कार्बन दडाइ अक्साइडनि बांनाया मा कार्बन डाइअक्साइड मिटियान साल्फार डाइअक्साइडखौ लांनाय जोंनियाबा मा होनो बै सानसांनिफ्राय फैनाय जोंना मा फान्थाव गाब रोजाखौ जोंना अजनथोरफोआ हमथाना लाखिया होमबा बेखौबो मा होनो? जोंना सालफारदाय अक्स साइडा जोंना जामख' बोगानो दं बिनि थाखाय मा जागासिनो जोंना बुहुमनाङारि दुंखावनाया जोंना बारा जाबोगासिनो दं नङा होनबा नोंथां? जोंना जोङो दा जेनेबा बुंनाय सिगां समाव बोथोरा एसेबाबो मा होनो गरम बोथोराबो जोंना एफाग्राब माबा जायामोन। आरो नांगौ समाव अखा हायै बेबो जोंना मा होनो आबहावानि गाज्रि जानाय बा गुबुंले जानायनि मोनसे जाहोन नङा होमबा नोंथां? नांगौ समाव मा होनो अखा हायैनि थाखाय जोंहा मा होनो नांगौ समाव आबादफोरखौनो मावनो मोना नङा होमबा नोंथां मा होनो नांगौ समाव अखा हायैनि थाखाय मानसिफ्रा नां मा होनो बोथोर थानायाव मा होनो आबाद मावनो मोनै नि थाखाय मानसिफ्रा गोबां साद जालाय गोलैनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां बे बोथोरनि मानि थाखाय जायो जोंना आबहावानि मा होनो थिग गैयिनि थाखायनो जोंना बिदि जालांबाय आरोना दंफां लाइफाङा मोजाङै रोखोमनि मा होनो सोरों बिजिरख दानो हाला थोजासे नांगौ बिफाङै मा होनो गोजौआव दैफ्रा थांनो मोनला बेनि थाखाय मा जायो जोंना अखायाबो नांगौ बिफाङाव हाया मानो होनबा जोंना बोथोराबो जोबोद मा होनो बोथोरनि थिग गैयै जालांबाय आरोना बोथोरफोरनि जोंनाव अखाया नांगौ समाव हाया नांगौ समनि माने बोथोर गैयि समाव सिगांनो हायो माइ गायनायनि सिगांफोरनो हायो आरो मालाबा उनावसो हायो होमबा जोंहा मा होनो सिगाङाव जों खोथिफोरखौनो फोनो मोनखायासैबा माइफोरखौ माबायदि गायनो नङा होनबा नोंथां आरो हालौनांगौ समाव अखायानो हाना होआबा माबोरै माइ गायलायखो बिदिनो जोंना गोबां जारला जाबाय आरोना बेखायनो मा होनदों मानसिफ्रा जोंनि आबहावाखौ समानथि लाखिनो थाखाय जोङो गिबियाव मा खालामनांगोन बिफां लाइफां दाननायखौनो खमाय ग्रोनांगोन मानसिफ्रा जानला मोनला मा होनो दारिमिनफोर गायसननायखौबो खम खालामनांगोन। होमब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय। दोनथ'नोसै होनबा गोजोननाय थाबाय नोंथां।